हेलौ
खोनादों नोंथां
औ खोनाबायनाा नोंथां औ खोनाबाय दे दा होनबा जोङो दा आं दं ओरैनो दंथयो
औ
नोंथांआबो मोजां दंबा
औ नोंथां मोजाङैनो दं औ नोंथांजो आङो बर'फोरनि बैसागु फोरबो बो रंजानायनि सायाव ओ नोंथांखौ फंनैसो सोंनो हागोन नामा सोंथि
औ हागोन औ दा जोंना बर'फोरनि बैसागुनि सोमोनदै होनोब्ला अ औ औ जोंनि बर'फोरनि बैसागु होनोब ब्ला जोङो बैसागुआ जोंनि गोदोनि फ्रायनो रंबोनाय गोदो गोदायनि नो बर'फोरा संसार जानो सोलोंजेननायनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ रंजाब बोजेनदों थार माने ओमफ्राय दा बिदिनो फैयै फैयैयैयैनानै जों दासिमबो बे बैसागु खौ रंजाबाय थानो जों नुनो मोनो आरो जोङो बे बैसागुखौ रंजाबाय थायो थाबावगोन आरो जोङो बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै थानो आरो थारमाने आरो औ उम बे बिनिफ्राय दा आङो बैसागुखौ बोरै रंजायो बेनि बागै आं एसे नोंनो फोरमायनोसै
औ नोंथां फोरमायना हो औ नोंथां
बैसागुखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिग्रोयो नङा होमबा दा जोङो बे मोसौ फो बैसागुखौ जोङो बैसाग मोसौ बैसागु जोङो फालिनो थाखाय जोङो सानसे बेनो सानसे सिगाङावनो जोङो मोसौखौ माबानो थाखाय जोङो सानसे सिगाङावनो बे मोसौ बैसा खौ खुंनो थाखाय जोङो बायदिसिना नांगौ जानाय मुवा फोरखौ जोङो सानसे सिगां सिङावनो बुथुमखाना लायो जेरै थाराय दिग्लि लिथि ओमफ्राय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो बुथुमो ओमफ्राय जेब्ला समाव फैयो अखानायै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै जोङो बिनि बेखौ माला माला बानायो। ओमफ्राय माला बानायनानै जोङो मोसौनो गानहोयो। ओमफ्राय बेनि उनाव औ। बिनि उनाव जोङो सारै बै सारायनि खिथुनि हांगार जि थायो। बेखौ हख'नानै जोङो थावजों लगायनानै जोङो मोसौनाव दागो होयो बेनि उनाव जोङो बेखौ थुखैनानै दुब्लि फोथाराव
औ औ औ।
औ बेबायदिनो जोङो बे मोसौ थुखैनाय समाव मोनसे मेथाइखौ खनो लाव जा फान्थाव जा होननाय ओ बिदिनो जोङो गोसोखौ थुखैयो आरो। फुजियो औ मानोना मोसौआ जोंनि आबाद मावनायनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा ना बेबो बेनि थाखायनो औ। बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै जोंना ब्रह्म नालाय जोङो फुङावनो जोङो आहुथि सावनानै जोङो माबायो सोरजिगिरि आस अबं लावरिनि जोङो बोर बियो।
औ औ नंगौ नोंथां।
रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो बे जोबनाय लोग लोगो लोगो जोङो गथ'फोरनि कफिस हरनाय दाउला सोवलायनाय दै बोरि बायदिसिना खेला होयो। बेनि उनाव सानथामसो जहालागै जोङो खेला सालायो जेरै बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो खारनाय बादायलायनाय
औ
उम उन्दै उन्दैफोरनि खारनाय बादायलायनाय गेदेरफोरनि सेंग्रा-सिख्लानि आइजोफोरनि बायदिसिना खेला औ बेनि अनगायैबो जोङो बि खुबैनाय डिसकास बायदि जोङो खेलाखौ होयो बेनि उनाव जोङो गेलेग्रा बे देरहासार जानायफोरनो जोङो गेवलां मेल बा मोनाबिलियाव जोङो बिसोरनो बान्था होयो ओमफ्राय बिनि उनाव गेवलां मेल गेवलां मेल होखांनानै अखानायै गामियैनो जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा न'खर न'खर मोसानानै मागियो नङाब्ला बै बेलेग बेलेग गामियावबो जों मागिनो हायो आरो। बेबायदि जोङो मागिनानै मोननाय। मागिनानै जि मोनो जों बेखौ गामिनो जोङो खाना जायो। बेबायदि जों बैसागुखौ आगार हरो आरो दा नोंथांमोनथिखैबो इदिनो
औ औ नोंथां फालियो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ सैथोनि ओ जोबथि। कालार खालि जोङो मोसौखौ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ला ओ फा पानि लाव पानि लावदो लिगलुति हालदै थाराय फान्थाव बेफोरखौ जों माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो बिनि उनाव जों मोसौखौ आ आ दैमा नङाबा जोङो ओ दंग' बेफोराव जोङो मोसौखौ जायो नों थां‌ थारायफोरजों थारायफोरखौ जोङो सारना होनाय जायो मोसौनाव ओमफ्राय नोंथाङा दि बुंदोंमोन। गिबियावनो जेरै मोसौ थुखैबा जोङो मोनसे मेथाइ खनो बे आजै आजौ मोना गालांनाय मोनसे जोंनि खुगा मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव थाव जा बोसोरै बोसोर बारि लांबाय था बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ दैमायावहाय थुखैनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव ओ जोङो ओ मोसौनि ओ उनाव मानसिनि फैयोना मानसि सिनि बैसागु होननाय बेयाव जोङो औ सुबुं बैसागु बेयाव जोङो ओ खाम सिफुं सिफुं जथा सेरजा गंगोना दामनानै जोङो ओ न'खर न'खर मागिहैयो आरो ओ न'खरनि गोदोर सुबुंफोरखौ जोङो ओ आर'नाइजों मान होनाय जायो उन्दैखौ आरो उन्दैया सनमान होनाय जायो गिदिर खौ गिदिरा आरो उन्दैखौ औ औ नोंथां औ बिनि उनाव जोङो नखर नखर बैसागु मागि हैयो आरो नोंथां जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं बेफोरखौ दामनानै जोङो नखर नखर मागि होैयो आरो ओ जाय ओ जायनावबा जों मागिनो थाङो बे नखरनिया अननानै जेरै माइरं फैसा थाइसे थाइनै बेफोरखौ जोंनो अननानै हरो आरो गावसोरनि गोसो खुसि मथे नोंथां औ जेरै जों बर'फोरा ओ मोसानो थाङोब्ला आइजो फोरा गानगोन दखना थावसि रेग रेगां आगरनि फास स्रा लागोन दख गसला ब्लाउस गोजा गान नानै बिदिनो गाननानै जों बर' फोरनि ओ फोरबोखौ खुङो आरो नोंथां गाजा गोमजायै आरो जोङो ओ जेरै बैसागुनि जोबथि सानखालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नों बेयाव जोङो जौसे ओ जौसे ओ से जोङो ओ गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां औ गोदोनि सुबुंफोरा ओ बुंलांनाय बायदि जेरै बे ओ‌ गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि देहानि बेमार आजार हामो आरो खारो होननायलाय जों बेखौ ओ फोथायनानै दासिमबो जोङो गोदोनि नेमखौ फालिनाय जायो आरो
फालियो औ फालियो औ औ
आरोथ जोंनि बेयाव ओ मोनसे बावखुंग्रि दं बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ गोथार फोरबो हिसाबै जों बेखौबो फालिहोयो खोनादोंना नोंथां औ ओ जों औ औ बावखुंग्रि हाजोखौ जोंबो बर' फोरा मोनसे गोथार फोरबो होनना ओ फालिनाय जायो आरो नों थां जेरै बेयावबो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं बेफोरखौ जोङो ओ दामनानै जोङो बे बावख्रिखौ गाखोहैनाय जायो जायो आरो नों
औ
बे बावखुंग्रि फोरबोआव ज जोंनि बर'फोरा आखाइजोंनो बानायनाय दोरोङारि ओंख्रै ओ आखाइजोंनो दानाय सि जोम बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो जेरै बर'नि ओंख्रै अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा खांख्राय ना फोरखौ जोङो ओ बे बावखुंग्रि हाजोनि ओ फोरबोआव जोङो ओ मोनजानाय जायो आरो आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बानायनाय जोंनिनो दोरोङारि ओंख्रै आरो गाननाय जोमनाय सि जोम बेखौ खौ जोङो आ बेयाव ओ फालांगि खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बा खुंग्रि खुंग्रिनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ आंबो बावखुंग्रियाव खेबसे थांखांबाय जेब्ला आं क'क्राझाराव थादोंमोन आं बेयाव खेबसे थां गाखोहैदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोरा बुङो जे बेयाव गाखोयोब्ला ओ ओथ्रिसारनायफोरा जाफुङोनो माथो बेयो नंगौना
औ नंगौ नोंथा ओ मानोना गोदोनि ओ सुबुङा बुंलांनाय बायदि बे बावखुंग्रियाव सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ मोजां मोन दोंमोन नो ओ बेयो सिख्लया मोनैलाय बे बावखुंग्रिनि ओमफ्राय बाख्लायनानै ओ थैदोंमोन होननायलाय खोनादों आंबो ओ बेयावनो सिख्लाया बुंलांदोंमोन जि बे बावखुंग्रि फोरबोखौ ओ बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैयोब्ला जेब्ला उम बे खौ ओ गाखोनानै जोङो आबुं खालामनो हायो अब्ला ओ जोंनि साननाय गासैबो जाफुङो होननायलाय बेखौ आं खोनानो मोनदों नोंथां नोंथाङा बेखौ मिथिगौना एसे फोरमायना होदो
सानदोबावदियासो थाहैयोमोन होननाय खोनादोंमोन
औ नंगौ आं बारा मोजां मि थिया नोंथां आरो थांनोबो मोनाखै बावखुंग्रियाव जा खोनादों बेखौनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बावखुंग्रिनि बागै गुवारै
औ बावखुंग्रिनि बागैथ' आङो खेबसेल' थांदों नालाय जायगाखौ आं थांनानै मोजां मोनदों बेयाव बै बैसागुआवनो जायो बे बयबो थाङो इयाव बिराद मानसि थांनो बेखौ आं नुनो मोनदों
औ औ नंगौ नोंथां
खनथाम खनथामहालागै गाखौ हैनांगौ होनना बुंनाय खोनादों आंथ' खनसेल' थांदों ओमफ्राय बेयाव थांबा गोबां मानसिफोरखौ नुयो आरो बिराद बेलेग बेलेग मानसिफोर फैयो बर'फोर गोजा बांसिन नुनो मोनो ओमफ्राय आं खोनानायाव बेयाव सान्दो बावदियानि मोनसे जायगा बेयाव गोजौआव ब बाबा शिबनि मन्दिर दं नामा होननाय खोनानो मोनदों औ बाबा सिबनिमोन औ आं बे दङा औ ओमफ्राय बेखौ थांनानै मानसिफ्रा खुलुमहैयो आरो बोर बिहैयो
औ औ नंगौ नोंथां थां औ
आंबो थांदोंमोन बोर बिहैदोंमोन
औ औ
माने खोनानाय बायदिब्ला गोदो गोदाय मोनसे समाव सान्दोबावदि बेयाव खारना थाहैदों होननो
औ औ नंगौ नोंथां
बेखिनिखौ आं मिथिगौ आरो बेखौ
औ औ औ
औ गामिनिफ्राय होखारजानानै बेयाव खारनानै थाहैदोंमोन जाहैदों औ
बिथाङा जोंनि बर'फोरनि दामनाय आगजौनि सायाव फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा
दामनाय आगजु बैसागुनि बैसागु दामनाय जेनेबा औ जोंनि बर'फोरनि बैसागु दामनाय होनोबाथ' खाम जथा सिफुं ओमफ्राय बे गंगोना बे बेखौनो बांसिन दामो ओमफ्राय दाथ' हारमुनियामफोरबो दाम बेफोरखौ दामनानै जों रंजा जायो बैसागुखौ बिदिनो बिदाय होहरो आरो औ दा बिदिब्ला जोंना समा जाथ'बाय खोमा बेखिनियावनो औ औ
नोंथां नोंथांनिसिम
औ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांजों रायजलायनानै मोजां मोनबाय गोसोखौ बिदिब्ला दोनथ'सै नोंथां औ दे दे औ औ औ